हेलौ औ खोनादोंदा नोंथाङा औ औ दा नोंथाङा मा खालामदों ओरैनो
आंथ' नै दायो न'आवनो दंङो माने जिरायना दंङो आंङो
अ होमबा नोंथांङाजों दसे सम रायलायनो थाखाय टाइम होनो हागोन दा
औ हागोन हागोन
औ आंबो ओरैनो दं नालाय ओंखायनो माने मोनसे ए आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जाबाय आरो
औ औ जागोन दे
खोनादों नोंथा औ माने जों मा होनो गुबै आयदाया जाहैबाय माने जों बर'फोरनि जोंनि जानाय लोंनाय एबा दोरोङारि जानाय लोंनायबा जोंनि बुंनो आरो जानाय लोंनायनि सायावनो माने सुबुं फोथायनाय बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै
औ औ जागोन दे
औ जोंनि जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोंनियाहाय मेन माबायाव
औ औ
अनला दाउ नारजि नारजि अमा बेफोरो माने जोंनिया जोंनियाव माने मा होनो मा होनो मा होनगोन बेखौहाय बयजोंबो मिथिजानायबा मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंनो हागोन आरो बे सबाय साम' नारजि अमा अनला दाउ बेफोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो नाफाम बेखौहाय जोंङो जोंथ' मिथिखायो होमबा बर' जिहेथु माने जोंनिया जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने मा होनो जि आइ टेक बबो मोनदों जिहेथु बेनि थाखायनो माने जों बेफोरनि सायावनो एसें सावरायनोसो नामा नोंथां
औ जागोन दे जागोन
औ नोंथाङा बे मा होनो ओं फोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां नों मिथिनायखिनिखौ माबायदि सङोबा मा माजों जायो बेफोरनि सायावहाय एसे फोरमायना होदो
औ-औ जागोन दे जागोन दे जोङो बर' होनोबाथ' जोङो दा नों जेरै बुंलांदो नारजि अमा बिदिनो अनलाजों दाउ आरो साम' साम'जों खमायो बिदिनो आरो औवा मेवाइ जे होनो बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो सिगांफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जों बे बेखौ जाबोयो होननानै मिथियो माने औवा मेवाइ नोंसिनिथिंबो जायै जानांगौ। माने जोंनि बर' स- औ माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बेफोर जोंनि बर' सुबुंफोरनि ओंख्रिखा होननानै बुंनो हायो आरोना जों। माने बिदिनो आरो बुंबावोबाथ' जों नाफामखौबो बुंनांगोन जायखौ जों माने औवा हासुङाव सोनानै बानायो बिदिनो थास' गोसोमबा बिदिनो ओ थास' गुफुर बिदिनो बायदि रोखोमनि थास'फोरजों माने देनानै ना गोरान खालामनानै बिदिनो दुब्लिफोराव माने सुबुंफोरा बिदिनो हमहैयो नालाय जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोदोनिफ्रायनो बिदि ना बिदिनो आबाद मावनानै जाग्राखानालाय बिसोर माने हमना लाबोनायखौ न'आव फोराननानै देनानै माने बिदिनो सेव माने देखांनानै हासुंफोराव सोनानै बेखौथ' जों सेवहोनानै जानाय बायदि जायोनालाय ओ बिदिनो माबादों थास' औ औ औ बिदिनो माने ना फाम बानायनानै जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जों माबाखौ औ नारजिजों अमाखौ एसे नोंथांनो फोरमायलांसै आं नोंथाङा ओ बुं अ नारजि अमा होनोबाथ' जोङो गिबियावनो जों फाथो होनना फाथो बिफां जेखौ होनो बेखौ बेखौ गायग्रोनांगौ गोनांथि जायो गोदो गोदोबो गायोमोन बे फाथो बिफांजों जोंहा गोदोहाय मोनसे दिरुंबो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जायखौ जों ब स्ता दिरुं होननानै बुङो जोंनिखै ओनसोलफोराव माने गुबुन गुबुन नाम औ औ बस्था दिरुं बेखौ माने बिनि दंफांजों माने जों बे दुरुंखौबो बानायनाय जायोमोन। बेनि अनगायैथ' जोङो बेखौ गायनो थाखाय बेगर नांगोरगौ जायो माने थांनाय बोसोराव जा बेगर आग्लायनायखौ जों बे खौनो गायफिननायखौ नुनो मोननाय जायो। खायफानि न'खर-न'खर बिदिनो गोबां गायनायखौ नुनाय मे नुनाय जायो आरो। बेनि अनगायै जोंहा नारजि बानायनायनि अनगायैबो जोंहा बे ओंख्रिखौ गोरलै-गोरलै समाव फाथो ओंख्रि होननानै संनाय जायो आरो। बिदिनो फ्राय बा फा-फाजाफोर बायदि संनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो न'खराव बिदिनो खायफानि न'खरफोराव ओ बर' समाजाव आरो बेनि अनगायैथ' जोङो नारजिखौ बुङोबा गिबियावनो बेखौ एसे देरहोनानै जोङो ओ मा होनो खा आरो नारजिया मोननै जात दं बिफाङावनो माने खायफा नारजिया माने गोखाथार थायोबा खायफाफोर नारजिया एसे दैसोब-दैसोब थायो आरो ना बि
औ माने औ बे दैसब-दैसबखौ फाजा जानाय जायोखोमा ने?
औ-औ-औ बिदिनो जायो खायफाया
औ
जोङो खाग्रोनो माने फोराननांगौ जाना फैयो ना जोङो इदिनो बिलाइफोरखौ खाग्रोना इदिनो न'फोर न'फोराव बा सानदुं गोनां जायगाफोराव माने बै समाव माने एसे दंफाङा राहैयो नालाय जों दंफांफोरखौ दानफायनानै लाग्रोजोबसिगोन। बिनि उनाव जों बिलाइफोरखौ खासिगोन, उनाव आरो बेगरफोरबो थायो नालाय बे समावनो बेगरफोरबो ओंखारजोबखायो नालाय। ओ नेक्स्ट बोसोराव माने बे बेखौनो बेखौनो गायफिननो होननानै दोननायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो। इदिनो माने नारजि बेगरफोरखौ नारजि अ माबा बे फाथो बेगरफोरखौ जों माने दोनफिननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो माने नार्जि बिफांखौ खायो खानायनि उनाव बिलाइखौ खायो आरोना माने बिलाइखौ खानायनि उनाव जों फोरानना लायो। बेनि उनाव जों नारजि जानाय आंं ओंख्रिथिंख्लाय ओंख्रिथिंजाय लांसै नोंथां। ओ ओंख्रिथिं बुङोबाथ' जोङो औ ओंख्रिथिंथाय जों बुङोबाथ' जोङो गिबियाव माने ओ बे फोराननाय बुस्थु मा जों नारजि बिलाइ माने जा फाथो बिलाइ खौ जों फोरानना लादो नारजि खालामदों। बेखौ जों माने गिबियाव सोमना लाग्रोनायखौ नुनो मोननाय जायो खाय खायफानि न'आव गुबुन सङो खायफानि न'आव गुबुन खालामो आरोना बिदिनो गिबियाव जों सोमना लाग्रोनायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जों एक घन्टा बा दुइ घन्टा इदि सोमनायखौ नुनाय जायो आरो‌। बिनि उनावहाय जाहा संनायनि फाला फैयोबा जों ओरैहाय ओ अमा बेदरजों संनायखौ गोबांसिन नुयो जाय अमा बे अ माने मेजेम बुरजा थायोबा जोंहा गोखायाबो एसे खमायनायखौ माने हम हमना मोनो माने आरो खायफाया आलु होदेरनाय गोखा खमाय होयो आरो खायफाया माने नारजिखौ रुनानैबो संनायखौ रुगोरो होननाय खोनानो मोनो आरो खायफानि न'आव बिदिनो गिबियाव रुगोरो होननानै।
माने जाय गोखा जानो हायो बेफोर माने सोमााल'सिनो सुस्र'नानै संना जायो आरोना।
औ औ औ माने बिदिनो बर' समाजफोराव बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग आयदायै संनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो बेनिफ्रायथ' जों गिबियाव ओरै दै होग्रोमोन नामाथाय नोंथां दै होनानै नारजिखौ होयोमोन नामा थाय दै दैखौ एसे गोदौ होनानै।
आं माने नारजि खौ बिदि संफेरनाय जायाखै माने ओरैनो फाजाफोर एवनाय जानायखौ माबादों आरो।
औ। नार्जिखौ आंनि म-मथेबाथाय एसे दैखौ फुदुंग्रोनानै माने बेहाय दै नार्जियाव होनानै माने बे बुस्थुखौ गेब्ले होयो आरोना जों थिं जेरै संदों आं बेखौ बेखौ बुंनोसै खायफानिथिं बेलेग सङो नालाय बेखायनो बुंदों आ बिदि बिदिनो गेब्लेहो औ बिदिनो गेब्लेहोग्रोनानै माने बिदिनो ओरै बे जोंहा जे बर' हारिनाव थायो जे मोनसे ओरै औवानि बानायना लायो खायफाया दाथ' ओरै मडार्न नालाय बेलेग बेलेग मडेेल ओंखारबाय बेखौ जों माने सागुं होननानै बुङो। जायखौ जों सागं होननानै बुङो। जों माने जों साग्लिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेदर अमा बेदरखौ होनानै मेजेमफोरखौ होनानै जों माने संनानै ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। उम ओनोंथाङाबो एसे फोरमायदो दे नोंथां।
औ औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलावबो जेरै मा होनो ना ओ अनलाजों मेवाइ बेफोरखौथ' जाखायो आरो मा होनो मेवाखौ जों माने फिनानै जायो आरो माने गोखै खालामनानैबो जों सयाबिन फोरजों फाजा एवनानै जानाय बेफोरखौ नुदों आरो। आरो जों नारजिखौ होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनिया माने नारजिखौ माने मोन लानानै मोनसे सुबुं फोथायनायबो दं आरो माने जेनेबा जोंनि नारजि ओंख्रि खौ लानानै माने आलासिफोर फैयोबा बा मा होनो गोजाननि इदिनो सिनाखि बा आलासि गावनि थैनि जानाय बा बेफोरबायदि फैयोब्ला माने नारजि ओंख्रिखौ माने संना जाहोबालायनो माने मा होनो माबा जायो माने सोमोन्दोआ मा होनो गारलायो बेफोरबायदि होनना फोथायनाय
औ औ।
फोथायनाय दं आरो माने जोंनियाव आरो दिनैसिमबो माने बे फोथायनायखौ माने आं सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो माने बिदिनो गोजानफोरनि आलासिफोर फैयोबा माने फैथारि फैयोबा बिसोरनो माने नारजि ओंख्रिखौ संना जाहोआ जाहोआ बेफोरबायदिखौ नुयो आरो माने बिनि थाखायनो माने बेलेग ओंख्रिफोरखौ संना जाहोयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने। सुबुं फोथायनाय जिहेतु माने नंमारगौ नंमारगौबोखोमा होननानै माने जाहोनाय जाया आरो बेखौ माने। फोथायनायजों माने आ गोजोनि समनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माने बे बे खान्थिया सोलिबोदों जिहेथु बेनि थाखायनो माने संनानै जाहोनाय नुवा आरो बेनिथ जोंनिया माने थैनाय मा होनो? मा होनो थैनायबा बस बा खास ना मा होनो बेवहाय माने नारजि ओंख्रिखौ माने बिदि नारजिर्खौ संनानै जाहोनायखौ नुदों आरो माने बसफोरावहाय माने। माने थैनाय मानसिजों माने सोमोन्दो गारलायनाय सोमोन्दो गारलायनाय ना मा होनो बेफोरबायदिनि थाखाय मानि नारजि ओंख्रि खौ माने संनानै बयनोबो रायजोफोरनो बा न'नि न'खरनि गासैबो माने संनानै जानाय बेफोरबायदिखौ नुदों आरो नङा होमबा नोंथां? आरो बिनि अनगायैबो जोंनाथ' गोबां गोबां ओंख्रि दंबावो। औ।
औ-औ बिदिनो नों जेरै बुंदों दा नारजिनि बागै। ओ नोंथां नोथाङा जेरै बुंदों जोंनिथिंबो बिदिनो सोलियो। जेरै ओ नारजिखौ जों माने बिदिनो माने जोंनिखैथ' ओनसोलखै एसे बेलेग-बेलेग माने ओंखारबोबाय माने रावफोरा जोंनि गिदो ओरै माने न'खरनि नंलायै गुबुन माने बिदिनो सोरनोबा खायफानो माने जाहोबानो जों माने फैलायै जायो बिदि बायदि रोखोमनि खोमसि फोथायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो दा नार जि लानानै बिनि अनगायैबो औ नों जेरै बुंदों दहाय ओ इदिनो जोंनायबो इदिनो नों जेरै बुंदों मा होनदोंमोन? सारादु होनदोंमोन नामा? बेफोरावबो जों बिदिनो जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो ओरै मानसिफोर बिदि जिउ गोमालाङोबा बेफोरखौ माने माबा जेरै गारहैनाय समावबो बेनि उनाव फैखांनानैबो जों बे नारजिफोरखौ माने इदिनो खोमसि फोथायनाय नामा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौ माने जाहोयो आरो बेखौ जों नुनो मोननाय जायो।
खोमसि फोथायनाय बुंथावो ना ओरैनो सुबुं फोथायनाय बुंथावो इदि बुंनो हाला आरो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जिहेथु माने बेखौनो लानानै माने दिनैसिमबो सोलिनायखौ नुयो आरो ना।
औ माने नेम बायदि जाहैबाय होनजासिगोन बे जोंनि बर' समाजाव बेखौ मोनसे नेम बायदि मानिनानै फालिलांनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो जों थ' आरो बर' ओंख्रि होनोबाथ' जोंनि बर' समाजनि ओंख्रि होनोबाथ' गोबां दंबावो। दा जोंहा सबायजों साम'फोरखौबो जोंहा गोबां जानायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि न'खर न'खर न'खर बिदिनो सबायजों साम' ओंख्रि बा बिदिनो सबायाइजों दाउखौबो जायोना नोंथां? ओ सबाइनि साम'खौ जानो गोनांबाथ' जों सबाय दा जोंनि बर' समाज गामि गामियावसो थायो नालाय बर' सुबुंफोरा। बिदिनो दैमा खाथि खालाफोरावसो थानायखौ नुनो मोनखायोमोन नालाय। गोदोनिफ्रायनो दा साम'फोरखौ जोंहा साम'फोरखौ जोंहा दैमायावनो खननानै गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो दासि होमबा नों थांजों माने दसे सम सावरायलायनानै गोबां नोंथांनि बागै नोंथांनिफ्राय माने जोंनि बर' समाजनि ओख्रिफोरनि बागै आं मिथिना मोनबाय। ओ जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा जोंनि बे दसे सम रायज्लायनाय माने आयदाखौ?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय दे।
औ